हेलौ
अह खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय खुलुमबाय।
आङो नोंनियाव कल हरदोंमोन ओ मोनसे बाथ्रानि सायाव फंनैसो रायज्लायनो साननानै। नोंथाङा रायलायनो हागोन ना दा रायलायजागोन ना औ अब्ला आङो ओ मोनसे आयदाखो लानानै रायलायनो जोबोद गोसो जादों आरोना नोंथांजों बै ओ आयदाया जाहैबाय जे फिथाइ सामथाइनि फिथाइ सामथायाइनि सायाव जि जोंनियाव दा ओ मोनो फिथाइ साम फिथाइ मोनो नोंथांमोननियाव बै मा माने ओ नोंसोरनाव मा मा मा बायदि फिथाइ सामथाइ मोनो आरो बेफोरखौ माबायदि ओ बानाय ओ माबादि आबाद मावनानै मोनो जे बिफोरनि सायाव नों थाङा एसे फंनैसो बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। मानो हाया जानो।
देनाय बुंनाय होमबा।
फिथाइ सामथाइ होनोब्लाथ' गोबां रोखोमनि फिथाइ थाबाय। औ। जोंनियाव जेरैहाय ओ मेसें मेसें बोथोरनि फिथाइ सामथाइनि आबाद आरो गोलोम बोथोरनि फिथाइ साम बिदि थाहैबाय जोङाहा दा गोलोम बोथोर गोलोम बो बोथोरनि सम औ दा जोंनियाव गोलोम बोथोरनि सम। बे गोलोम बोथोरनि समाव जोङो फिथाइनि आबाद मावो होनना बुङोब्ला ओ जेरैहाय थाइजौ, खान्थाल, औ ओ लिस सु बेफोरबायदि ओ माखासे जोङो फि फिथाइनि आबादफोरखौ बे समाव जोङो मावनाय जायो। ओ बेखौ जोङो ओरैबायदिहाय मावनाय जायो ओ थाइजौ थाइजौनि आबादा जेरै ओरैबायदि थाइजौआबोथ' गोबों गोबां रोखोमनि थाबाय। जोंनियाव मोननाय। गामियारियाव मोननाय। जोंनि जि गावैला गावैला जोंनि थाइजौ बेफोरखौ जोङो ओ मोननो हायो। आरो लोगोसेनो जोङो बाहेरनि फ्रायबा गुबुन गुबुन जायगानि गुबुन हादरफोरनिफ्राय जों ओ लाबोनाय थाइजौ जायखौ जों हाइब्रिद होनना बुङो बे हाइब्रिद थाइजौफोरखौ ओं हाइब्रिड जादनि थाइजौ जों बेफोरखौबो आबाद खालामनो हायो ओ बेफोरनि ओ थाइजौफोरनि बेसेनफोरा जोबोद ओ मोजां जोङो बे दामखौ बुरजा बिसोरनि दाम फोरा ओ बेसेनफोरा जोबोद बुजा जोङो बेफोर आबाद मावनाय जोङो जोंनि माखासे थांना थानाय जिउ राहाखौ जोङो ओ सुखनो हायो।
उम उम।
जोङो बेफोरनिफ्राय आबाद मावनायनि जों माखासे रांखान्थि हेफाजाब बा मदद मोननो हायो जोङो। बेफोर आबादखौ मावनांगौ आरो लोगोसे जोंहा आ जोंनि बेफोर फिथाइफोरखौ जों जुदि मोनजायोब्ला जों देहाया गोख्रों जायो। आरो देहाफ्रा थाजिमैनो थायो देहा मोजाङैनो गोग्गो गोग्गो सावस्रिजों जोङो देहा मोननो हायो आरो बे फिथाइनि बे थाइजौ फिथाइनि आबादखौ जोङो उम ओरैबायदिहाय मावनाय जायो जोङो जेबो केमिकेल हासार बा आ बायदिसिना होआलासे नो जोङो बे थाइजौ आबादखौ जों मावनाय। जेराव जोङो अर्गेनिक ओ मोननो हायो आरो बे फिथाइनिफ्राय औ आसार सा सा होलायना। बेफोरबायदिनो जोङो बेथाइ मावनो हायो आरो जोंनि जि गावलिया थाइ जोंनि गाविलाया थाइजौआ एकदम जोबोद साबसिन। जोंहा बेवहाय जेबो जोङो मुलि बायदिसिना बाहायनाय जाया बेयाव बेफोर अ। होनाय जाया बेफोर थाइजौफोरखौ मोनजायोबा आ जोबोर मोजां जायो मोजां आरो जोंनि देहानि थाखाय। ओं माखासे थाइजौफोरखौ जों हाथाय बाजारफोराव बायनानै मोनो। बे बायनानै मोननाय थाइजौफोरा मोजां नङा। आ मानो होनोबा बेयाव। एसे केमिकेल हासार होनाय जायो जेरैहाय जोङो ओ -' खारबाय बायदिसिना जों थाइजौखौ गोमोन खालामनो थाखाय बा गोमोन नुहोनो थाखाय बेफोरबायदि माखासे जोंनियाव केमिकेल केमिकेल होननानै जोङो ओ बाजारफोराव फाननाय नुनो मोनो आरो। बेफोर थाइजौफोरखौ जोङो ओं जदि बास जोंनि देहानि थाखाय। बा जोंनि सावस्रिनि थाखाय बेमार जानायनि जोंहा माखासे। अ अ साननो हागौ आरो। बेमार जानायनि माखासे खाबुफोरा थानो हागौ आरो बेनिखा जानगाराव थानाया मोजां। बेनिखायनो जों गावबा गाव नफ्राव बेफोर
नफोराव औ गायना लानांगौ आरो न? औ नफोराव गायना लानांगौ।
औ बे थाइजौ आबादा जोबोद सहसैनो जोङो बे थाइजौ आबादखौ मावनो हायो। आं बिनि अनगायैबो जोंहा माखासे आनारस जाय आनारस होनना बुङो रैमालि होनना बुङो जों रैमालिबो होनना बुङो जोङो। औ बेयो जोबोद मोजां जोंनि गावैला बे रैमालि फिथाइआ जोबोर मोजां। जानो गोदै, ओ बेयाव जे जों केमिकेल बायदिसिना हासार मुलि बायदिसिना होनानै जोङो बेखौ खालाम बेयो नेचारेलि गावनि मिथिंगायारि
नेसारेलि मिथिंगायारि अ थायनानै जायो औ औ।
थिं थायनानै गाव हारसिंनो मोनो। बिदिनो जों ओ जानो हायो आरो। माखासे रैमालि फिथाइफोरखौ जोङो माखासे गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जोङो बा जों बायना मोनो। बायना मोननाय ओ रैमालि एबा आनारस फिथाइया बांद्राय मोजां नङा बेनिखायनो जोङो गावबागाव न' आवनो जा हायो एसे मावनानै सुबिदा बायदि खालामना लानाया मोजां आरो। बा औ बेफोर आबादफोरनि फ्राय जोङो माखासे ओ रांखान्थिनि मदद मोननो हायो जोङो फालांगि खालामनो हायो बेफोर आबादफोरखौ मावनानै औ औ। जोंनि देहानि थाखायबो जोङो-् ओ गुबुननोबो जों जाहोनो हायो, बा न'खरावबो जानो हायो। बेफोरबायदिनो जोङो ओ फिथाइ सामथाइनि आबादफोरखौ जों बेफोरबायदिनो मावनाय जायो आरो नोंथां। नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि आदब जों बे थाइजौ खान्थालनि आबादफोरखौ माबायदि जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। जोंनियावबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जायो आबादा ओ जोंनियावबो मोनो बेनो थाइजौ, खान्थाल, आनारस ओ आरो लिसु बेफोरखौ मोनो। जोंनियावबो। लोगोसेनो आरो आ बै ओ फैनाल आरो आरो दंबावो जों नै आरो आमलाइखौ बिफोर-बिफोर फिथाइफोर खौ मोनो जोंनियावबो। ओ बैफोरखौबो जोंनिया बिदिनो मावो नोंथाङा जिबायदि बुंलांबाय दा ओ जे न'आवनो गायना नो हायो आरो जोंनि जोंनिथिं ओरै मोनसे ओ जायबा बिफाङा देरबाय बै दंफांखौ जोङो खलम होनानै बो गायो गेजेराव जि थानाय थाया होमबा बैफोरखौ बैफोर गेजेराव खलम होनानै जों बेखौ आ बाय देर खानाय उनाव उम खलम होनाया रोदा ओंखारबा ओ दान बिफां मेइन दंफां गोदो दं फांनिफ्राय दानफायनानै ओ थानायखौ दानसनानै जैबा खलम होदो बे दानफायनानै ओ गुबुन जायगायाव गायनो हायो आरो डाइरेक। ओ फुलि-फुलिनिफ्राय। ओ देर-देरनायाथ बायक फिथाइ थानाया लासै गोबाव जायो नालाय ओ जे कलम होनाया बे थबनो जायो। बिदिबो गाय नो हायो जोंनियावबो। ओ लोगोसेनो आरो बे फिथाइ बेगर बेगरनिफ्रायबो डाइरेक्ट गायो बिदिनो। ओ ओरैनोथ जोंनियाव एसां ओरै। ओ बेलेग हासार होआ ओरैनो जोंनि जाय बेयाव जि मोनो ओ बे बु ओ मोसौनि खि बे। फोरखौ होनानैनो गायनाय जायो। जेबो इसां केमि गेल बा हाया फिथाइ नेसारिलिनि जायो। औ बेनिफ्राय आरो। बिदिनो नोंथांङा दा ओ फिथाइफोराव माखौ जानानै मोजां मोनसिनो दा।
ओ जोंङो आन रैमालि फिथाइ। बेफोरखौ जानानै जोब मोजां मोनो थाइजौ। थाइजौखौबो जों जाना मोजां मोनो ओमफ्राय खान्थाल आंनि बांसिन मोजां मोननाय फि से होनना बुङोब्लाथ ओ रैमालि।
रैमालियानो ना औ नोंथां आंनियाबो औ आंनियाबो रैमालियानो नोंथां।
बेयो जानो जोबोर मोजां। जायनि थाखाय
औ आरो औ जोंनिया औ जोंनियाव मोन थि आब आ मोनसे फिथाइनि आबाद मावबावो थालिर थालिरा औ बेथ गासिनावबो थाफ्रामजो बो आनो थालिरआ।
औ साफ्रोमनिबो न'
नो ओ थालिरनि साफ्रोमनि न'खराव औ थालिर थालिरखौ नुनाय जायो। थाललियाबो गो बांथा जाद दङ ओरै सि साम्फा दङ मोसोेर दङ आरो फ्लाग कर दोङो आरो मोनसे दोङो आइथिआ थालिर औ बेफोरो औ। नोंथांमोननि थिंबोथ' थानांगौ जानांगौ न' बि बिदिनो
ओ नोंगौ दङ ओं ओ जोङो थालिर आबाद खौथ गोबाङानो मावखायो थालिर आबाद थालिर आबादनिफ्राय जोङो माखासे रां आरजिनो हायो आरो ओं बे थालिर आबादा जोबोर मोजां जोंनि थाखाय औ थालिरा देहानि थाखाय जोबोर मोजां जोङो थालिर ओ जोंनि देहाया गोख्रों जायो आरो देहाफोरा गोख्रों जायो जेबो औ बे ओ थालिराथ गोबां रोखोमनि थाबाय
औ
बे थालिर आबादावथ थालिर औ थालिर आबाद मावनो थाखाय जोंहा बारा एसेबा खस्थ गैया ओ जोङो बेखौ मोजाङै सामलायलांनो हायो। ओ बेयाव इमान जोङो हासार जायनिबो गोनांथि गैया बेवहाय दै एसे मोनबानो जायो थालिर आबादा ओ ओं दैल नांगौ बेनो दैयाबो गावनो ओ गावनियावनो थाखायो दैया ओ जेब्ला मे मेसें बोथोर जायो अब्ला दैफोरखौ एसे होनांगौ जायो आरो बेयो ओ उम बेखिनियानो आरो बेनिखायनो थालिर आबाद
ओ औ मावनांगौ जों आरो थालिरखौ गोबां गोबां जायगायावनो बाहायनो हायो। जानायाव बाहायो आरो। आरो जेरै नै जों फुजाफोर होनायावबो थालिरफोर
फुजा होनाय अ नंगौ थालिर गैयाबानो जेबो ज
औ थालिर गैयाबानो जाया होननाय बायदि होननाय दे थालिरा बिफांनिफ्राय लानानै गासैयाबबो गासैबो बाहायजानाय जोंनि दा जि ओ जिउ खांनायाव सानफ्रोमबोनियाव सानफ्रोमबोनि माबायावनो बाहायजायो बेयो।
नंगौ औ सानफ्रोमबोनि जिउआव जों बे थालि औ बाहायो औ ओ बिलाइखोबो जोङो बे थालिर बिलाइनि बिजौखौबो जों फुजा होनायाव बा साफ्रोम सुबुङानो बाहायो बेखौ जायखिजाया फुजा होनायावनो बाहायो उम बेनिखायनो जोङो थालिरखौ नांथारगौ आरो जोंनो बे थालिरखौ जोङो दाल' नङा जोङो गोदो गोदोगोदाय समनिफ्रायनो बे थालिर बाहायबोनाय उम नंगौ नोंथां औ
जोंनियाव दा थालिर नङाबानो जेबो जाया होन्नानै बुंजायो। नोंथां
औ औ ओ फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै राय नायखौ जोङो बे दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां दोनथ' जासिगोन नोंथांजों अब्ला फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै रायज्लायनानै गोजोन्नाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोन्नाय थाबाय नोंथां औ।